हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ औ औ खोनाबायना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
औ दासो खोनाबाय नोंथां
औ
औ दा मा खालायगासिनो नोंथाङालाय
नोंथां आंङो दायो ओरैनोसो दंमोन नै जिरायनानै ओरैनो गरम बोना नोंथाङालाय माथो खालामदों मोन
अ नोंथां नै आंबो बे बिब्दिनो बोथोरा जिबायदि गरम होदों मानसिया थानो हालाय लायै जादों बिनि थाखाय ओंखायनो दंफां साहायावनो जिरनानै दंथ'यो आंबो
अ अ अ
औ औ दा बिदिब्ला नोंथाङा आं नोंथांनाव कल खालामनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जोंहा मोनसे आयदानि सायाव माने फंनैसो जा एसे मिथिगौ फोरमायलायनो बा सावरायलायनो होननानै कल खालामनो जादोंमोन आरो आं नोंथां
दे नोंथाङा मा मानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जों सावरायलायनायनि बिदिब्ला
औ नोंथां
औ दा माने नोंथां जोंहा जोंनि ओ दानि जि न'खर ओ जोंनि बे समाजावहाय जेन'बा मा होनो न'खरारि संसार जानायाव समाजारि जेंनाफोराथ' गोबां सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों दा बिदिनो माने ने गोदोनि समाजाव समाजारि जेंना बा न'खरनि संसार जानायनि जेंनाया माने गोबांमोन आरोना दा बैफोरनि बिथिंङाव नोंथाङा ओ मा होनो गोदोनि संसार जानायनि बिथिंङाव जेन'बा माब्रै मा मा बिथिंङाव माने बांसिनै माने ओ मा होनो एना एनि दावराव दावसि जि जानायखौ नुबोदोंमोनबा आरो बेफोरखौ माने माबोरै होबथानो हागोनबा आरो मा दायो ओ बे जाथायफोरखौ बा दावराव दावसिफोरखौ जेंनाफोरखौ दानि जि ओ गोनोखोआरि मुगा बे नुनो मोनगोना मोन्या दा नोंथाङा एसे मोनदांथिजोंनि मोनदांथिजों फोरमायना होदो
औ नोंथांङा एसे बुंफिनगोन नामा फार्सनिफ्राय नोंथांनि सावरायनो लानाय आयदाखौ
औ हागोन नोंथां हागोन दा जेन'बा जोंनि समाजावथ' ओ न'खर जेनबा न'खर संसार जानायावहाय बयहाबो जेन'बा जेंना जेंसियाथ' सोमजिखायो नालाय
औ नोंगौ नों
औ दा दा बिनि बिथिंङाव माने गोदोनि समाजाव माने न'खर जेंनायाव माबायदि जें या बांसिनै सोमजियोमोन आरो मानि थाखाय सोमजियोमोन आरो दा बैफोर जेंनाफोरा माने दा जि गोनोखोआरि मुगा बे मुगायाव माने सलियोना सलिला बैफोर मुगा आरो दा बैफोर जेंनाफोरखौ होबथानो थाखाय जों मा मा राहा लानांगोन बेफोरखौ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
ओ नोंथां ओरैनोथ' जोंङो जेनेबा समाजारि माखासे जेंनायानो होननांगोन दिनै नै गंसे न'खराव जानाय जेनेबा मा जाथायखौ लानानै बा माखौ लानानै लानानै नखराव जायोमोन बेफोरनि बागै नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेफोरबायदि ओ न'खराव न'खरारि दावराव होनोब्ला जोंङो नखराव जेनेबा माबा मोनसे दावराव जेरै हिनजावजों हौवाजों दावराव बा गावनि फिसा फिसौफोरजों दावराव बेफोरबायदि गोबां दावराव थायो नङा होमबा दा बेफोर दावराव होनोब्ला जोंङो गासिबो सोलोंथाइ गैयैनि सायावनो जायो बेफोर दावरावफोरा मानोना जायफोरानोखि सोलोंथाइ गैया बिसोर बिसोरो सासेया गुबुन सासेखौ बुजिलायनो हानाय गोहोआ बिसोरनाव थाया जों जेब्ला सोलोंथाइखौ लागोन अब्ला बिसोरो सासेया गुबुन सासेखौ बुजिगोन बियो जायफुङो आरो ना दा जोंङो सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो बेबायदि गुबुनजों गावजों गाव बुजि लायनाय गैयियावनो जाहोनाव ओरै न'खरफ्रावबो दावराव जायो नै बेफोरबायदि जायो आरोना दा जोंनि गेजेरावहाय ओ न'खरारि दावराव होनोब्ला बेबायदिनो सोरबाया जेनेबा बेबायदिनो ओ गाव गावनि जेनेबा जुलिनि उनावब्लाबो गाव गावनि बिखुनजोजों गोरोबलायनानै थानो हायै बेफोरबायदियाव बांसिन दावराव जानायखौ जों नुनो मोनो बा गावनि बिहावफोर गावबा गावनि बिखुनजोफोरखौ बिहामजोफ्रा सुखुयै बा बि बिहामजोनि सायाव बिखुनजोआ बाहायनाय बेफोरबायदिखौ लानानै बांसिन दावराव जानायखौ जों नुनो मोनो जायफोरखौ जोंङो दिनै सावथुनारि साव सावगारियावबो नुनो मोननाय जाबावो। बेफोरबायदि आरो दा आरो बेनि अनगायै जोंहा ओ गोबां दावराव दावसि होनोब्ला जोंङो संख्रि बानलुनि सायावबो जायो। दिनै रांङारि बिथिङाव जोंङो माबानो हायासै। जेनेबा सहायस' हायासै बेफोरखौहाय सिफुंखौ हायाखै बेफोरबायदि जाउनाव जोंङो नांलाय खमलाया जायो नाथाय बेफोर। खो जुदि सोलोंथाइयारि बिथिङै नोजोर होनानै नायाब्ला जुदि बिसोरो बोरोबलायनायनि गेजेरजों खारलायनाय मालायनाय बेफोरबायदि जायो आरोखि जों जुदि सोलोंथाइ गोनां जायोब्ला जोङो बुजिलायनाय। जेबा न'खराव गैयै गैयै दंनाया दंनाय बेफोरबायदि बुजिलायनो हानाय बा अननाय सिबिनाय बेफोर फोरबादि बुजिलायनायनि गेजेरजों सोंथाइ थायोबासो जोंफोरखौ बुजिनो हायो नङा ओमबा?
नोंगौ नोंथां।
दा जोंनि न'खर बेफोरनो आरो दावराव जानायफ्रा जोंना बानलु संख्रिनिबो बांसि जायो नङा होम बा राङारि रांखावरियारि जेनेबा रांनि गोनांथि जानायावहाय मोनब्र'बाबा गाव गावनो रागा जोंखाङो बेबायदिनो न'खराव दावराव जालायनायखौ जों जों नुनो मोन आरोखि ।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेनि अनगायैबो जोंहा दाउ होनोब्ला खालाव जोङो बांसिन नुनो मोनगानो दं न'खराव दावराव जानाया मानो होनोब्ला जोङो। हाबा जाखांनाय हिन्जाव खारनाय। जों बांसिन समाजारि बिजोङाव जोङो नुनो मोनबाय थायो बिबायदि। बेबायदि गाज्रि थासारिखौ आरोना बेफोर मोनफा मोनफा न'ख खहराव जानाय दावराव दावसि दिनै हौवाजों हिनजाजजों जुदि सरसाइ गैला नालाय बा दंखाय ओ उन्द उन्दैयावनो हाबा जाबाय बेफोरबायदि जाहोनाव दिनै न'खराव बसिनाव जानायखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा। बेफोर ओ गुबुबै जाना जै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जायो बुजिजोबा माजोबा सोलोंथाइबो गैया बेफोरबायदि सुबुंफोरनि गेजेरावहाय बां ओंख्रि दावराव जायो मानोना बिसोर बुजिया एसेखौनो एसे नंबां जाबां दाय। सोरबाया सोरजोंबा एसे रायजलायबानो दाय बेफोरबायदि गोबां। जेंनाफोरनि गेजेरजों न'खरफाव दावराव जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोखि। दा दानि जुगावहाय बांसिन ओ गावनि बिहाव बिखुनजो ओ मान होननाय गैयै बे। बेफोरबायदि गोबां थासारिनि जाउनावनो न'खरफ्राव दावराव दावसि जायो।
औ औ।
औ दिनै आरो लागजारेस लाइभ सोलिनो नागिरो जेरै आ ओ हिनजावफोरा। गाव गावनि स महरखौल' दलायहोनो नागिरो जाउनाव बेफोरनि फारसे जेबो रां खावरि होनो हायाब्ला हौवाफोरनि सायावहाय ओ बिसोर हौवाफोरखौ गारनानै। खारना गुबुनजों थायो बेफोरबायदि आरो नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे बुंनांगोन नामा आंथ' एसे एनै फोरमायबाय आंनि मोनदांथिजों।
औ हागोन नोंथां हागोन। औ औ औ दाथ' नोंथा मानो जोंहा। ओ समाजारि जेंनाफोरनि बागैथ' मोजाङै बुंलांबायानो खोब मोजाङै बुंबायानो माने ओ ओ नोंगौ समाजाव जि जेंनाफोर बा दावराव दावसि जाफ्लेबाय थायो बे गासिबो। थैसोआनो नोंथां बुंनाया दा जों बेखौ माने जोंनि समाजाव ओ खनसे नङा खननै नङा जों नुफ्लेबाय थायो आरोना नोंथां। दा जों ओम आंबो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि समाजावहाय ओ ओ दा जिबायदि ओ गोदो जिबायदि जेन'बा जेंना जेंसिया गोबां जानाय खौव नुोमोन नाथाय दानि जे बे मुलुग। मा होनो मुगायाव जों एसे खम नुनोमोनसै आरो मानो होनोबा गोदोनि समाव जोंहा मा होनो गोबां सुबुङानो सोलोंथाइनि फारसे ओ जेबो मिथियामोन बा सोलोंथाइनि फारसे सोलोंनाय सोलोंनाय माने गियान गैयामोन आरो बिसोरनियाव दा बैफोरनि जाउनाव बा बैफोरनि खारनाव बिसोरो माने गावजों गाव साफा मोन सा गाव गावजों गाव माने मोनफ्रोमबो खोथायावनो बुजिलायनाय एरियावहायनो। माने दावराव दावसिया बांसिनै सोमजिनो नागिरोमोन जायखौ जों बुंनो हागोन जे न ओ मोन बे न'खराव जोंहा जेनेबा बिसि फिसाय माने मोजां बुजिलायनो हायैनि खार'नावनो जेन'बा ओ बुलाय सोलाय दावराव-दावसिया जायोमोन। ओ आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बिदा-फंबाय ओ थायोब्ला बा बिदा-फंबायनि गेजेराव बिदिनो धोन सम्पतिनि बागैबो जेन'बा गासिबो सुबुङाथ' बुजिजोबा नालाय बिदिनो धोन सम्पति सोलाय बेलायनि ओ खारनावबो माने गोबां दावराव दावसिखौ जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बुलाय सुलाय जाबोनायखौ औ दाथ' गोदोनि माने गोदोनि माने समाजारि जेंनाया एसे आलदामोन दानि दानि समाजाव जि फैयै फैयै फैनानै जेन'बा ओ मा होनो समाजारि जेंना सोमजिनाय दा एसे आलादाखौ जों नुनो मोनदों दानि असे नोंथाङा बुंलां हानाय बायदिनो जोंहा गासिबो सुबुं दा माने माखासे सुबुङा माने लागजारि लाइफ लागजारि लाइफ माने थांनानै थानो लुुबैयो आरो ना दा बैफोरनि बिथिं बिथिङावबो जोंहा जोंनि समाजाव बा न'खराव गोबां जेंनाखौ नुनो मोनदों दावराव दावसि सोमजिनायखौ ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला बयनिबो आखायावथ' गंफा गंफा मबाइल दं खाजोबो दा मबाइलनि गेजेरजों बयहाबो इन्टारनेट सालायो दा बे इन्टारनेट सालायनायनि जाउनावनो माने गोबां भिडिअफोर नुयो ओ गोबां गोदान गोदान मुवा बेसाद आइटेमफोर ओंखारनायखौ माने मबाइलनि गेजेरजों जों नुगोरो आरो जों बेखौ मोन खांनायनि सिगाङाव बा नुजेननायनि सिगाङाव मबाइलावनो जों नुगोरानै मिथिगोरो आरो दा बे मिथिनाय लोगो लोगोनो जोंहा दानि जि आइजोफोर बा हौवाफोराबो बिदिनो बांसिन जों आइजोफोरखौ नुयो आरो जेन'बा आइजोफोरा बैफोरनि बिथिङाव माने मबाइलाव गोबाङै माने एसे ओ बिनि बागै मिथिना लाग्रो दा बे मिथिखांनायनि उनाव बियो गावनि फिसायनाव ओ बा न'खराव बियो आरो बिदिनो दावराव दावस्रि खालामनानैबाबो माने बे गावनि लुगैनाय मुवाफा बेसादखौ बिनायखौ जों नुनो मोन्दों। जे जेन'बा सासे ओ माने हिनजावा गावनि फिसायनाव माखासे गानग्रा जोमग्रा बा गारि मथरनि सायावनो जेनेबा दाबि ओ खालामोबा बिनायखौ जों नुनो मोनो दा बे बिथिङाव माने ओ बयहाबोथ' न'खरावहाय माने रांखावरिनि माने थोजासे थाजोबा दा बि बिनि बिथिङाव माने बै फि सायाबो बिसिनो माने बैफोर लुबैनाय खिनिखौ सुफुंजोबनो हायैनि खारनाव दय नोंथां बुंनाय बायदिनो माने माने गुबुन हौवाजों खारनाय बेफोरबायदि जेंनाया जोंनि समाजाव माने खनले खनले जाफ्लेबाय थादों आरो दा बेबायदि माने जों नुफ्लेबाय थायो मानो होनोबा ओ माने बेैफोरबायदि जानाय जाथाया माने बांसिनानो बै जि उन्दै उन्दै आइजो उन्दै उन्दै सुबुं फोर उन्दै उन्दै बे जेन'बा सिख्ला गथ'साफोरा माने ओ माने मोजाङै फराय नानै गियान मोनफुंजोबा लासिनो माने थाब हाबा जानायनि जाउ नाव माने बेफोरबायदि जेंनाया ओ बांसिनै ओ माने सोमजिदों सोमजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दा दाथ' बिदिनो सै गोदोनि समावबो बेफोरबायदिनो रांखावरिनि माखासे जेंनाफोर सोमजियो बा मिसआडार्स्टेदिं जायो गोदोनि‌ समाजयाव आरो यदिनो गोदोनि समाजावथ' बिदिनो मा होनो सोलोंनायनि माखासे गियान गैयिनि खार'नाव जाहा खाना फोथायनाय बायदि बायदि सोमजियो जेंनाफोर बा फोथायनायनि गेजेराव बुलाय सोलाय बा बुथार सोलाय बेफोरबायदिखौ जों गोबां नुनो मोन्दोंमोन आरो दा नोंथांजों बेफोरखौथ' बुंनानै गासिखौबो फोजोबजोबनो हाया जोंनि बे फुरा समाजखौनो दा बिनिखायनो माने दा जों बेनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'सै ना नोंथां। औ दे बिदिब्ला